नोंथां औ ओ गो सानजौफु समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा
अ आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन दे नोंथां।
अ' होमबा जोंङो ओ दावबायनायनि बागै एसे सावरायनि जोंङो। दावबायनाय होनोब्लाथ' गासिबो मिथिखायो जे जोंङो नआवल थाया थाबाय थायालाबसि। नो जोंङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव। दावबायो जेरै जोंनि गोसोआ दावबायनो थांङोब्ला एसे। गोजोन मोनो आरो माखासे औ माखासे जोंङो दुखु दाहा फोर थाबाय थायोब्लाबो जेबोज आरो जोंङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिनो हायो आरो आरो माखासे रोङिखौ रोङो। जाया जोंङो। ओ गुबुन गुबुन जायगा फोराव जोङो दावबोनो हायो जेरै जोंनि साखाथि सा-साखाथिफोराव थानाय जेरै जोङो सकि, दारागाव बिदि जागाफ्राव दावबायनानै जोबोर गोजोनाय मोनो आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माखासे दावबायग्रा फोरनि जागाफोर दङ' नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ दावबायनाया जोंनि साखाथियाव होनोबाथाय ओ जों मानास हायुंआरि ओ हाग्रामाखौनो होनना बुंजायो बेनो ओ जोंनि साखाथियाव दं नालाय जों आं बेखौनो एसे फोरमायनोसै औ। ओ मानस हायुङारि पार्कआ माने हाग्रामाया माने बिराद गिदिर आरो ना अरनबारि बिराद बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो ओ बेनि सिगाङाव माने बेनि बे गेटनि सिगाङावनो ओ मोनसे साहा बिलाइनि बागानबो दं आरो बिराद समायना गोथां-गोथां-गोथां गाबनि आरो ना आ बि बिदिनो बे अ मानास हायुुंङारि हाग्राबा ओनसोलाव ओरै ओ गोबां स्कुल
खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा